औ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो।
अ अ। आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
ओ आथिखालनि थासारिखौ लानानै नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ।
अ। आथिखालनि थासारिया ओरैबायदि जाबाय नोंथां माने ओ गासैबो थासारियानो सोलायबोजोबनो हमबाय दा गोदोनि गोदोनि थासारियाखौ बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो सु खु गोजोन ओमफ्राय गावजों गाव मिलायनाय बेबायदिनो गावजों गाव ओ फोथायलायनानै संसारखौ खुङोमोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
ओमफ्राय दानि थासारिया ओरैबायदि जाबाय नोंथां माने बयहाबो बेबायदिनो रोंगौथि गोनाङा हाबजोब्बाय बेबायदिनो बयबो ओ सोलोंथाइ लानानै गोरों जाजोब्बाय। दा ओरैबायदि थासारि फैबाय नोंथां दा आथिखालनि थासारिया माने रावखौबो जेबो बुंनो हाला आरो बयबो गोरों गोरा जाजोब्बाय। नोङो सोरबा सासेखौ बुङोब्लाबो बे बिथाङाबो माने ओ गावहानि सायावनो मोनथाय दङ। ओ बेबायदिनो जोंनि इण्डियानि ओ कनस्टिटिउसनफ्रावनो बेबायदिनो संबिजिरावनो गाव गावनि उदां मोनथायनि खोथा दङ बेफोरबायदिखौ मिथिनानै बयबो गाव गावखौनो माने ओ गावनि गोसोनि साननाय बायदियै थांनानै थानो हास्थायनायखौ जों दा नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ दा नाथाय ओ आं सानो माने जोङो माखासे ओ गोरोंब्लाबो जोङो दानि बा आथिखालनि थासारिखौबो एबा गोदोनि थासारिखौबो सानहरनानै जोङो ओ रोंनाय सुबुंब्लाबो जोङो माखासे गेदेरफोरनि इन्सट्राकसन माखासे परामर्स होनाय आ दिथा होनायफोरखौ दा लायोबोला आरोबाव जोङो साबसिन जिउआव दावगानो हागोन बेखौहाय आङो नुहुरो आरो दानि आथिखालनि थासारियाव जोंनि थांनानै थानाय ओ नि जि आसार खान्थिफोर बेबो सोलाय सोल' जाबोनो हमबाय। आ जोङो गोदो बेबायदिनो गाव गावनि आ हारिनि आरो बेबायदिनो गाव गावनि आ आ समाजनि खोथाफोरखौ लानानै ओमफ्राय आ सोलिनायखौ बांसिनै जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि आथिखालनि थासारियाव जोङो आ जोंनि समाजनि माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जोङो सोलिनानै ओ फालिनानै थांनानै थानो हानाय बेखौ जों एसे खमायनायखौ नुनाय जाबाय आरो नोंथां दा आ दा बेनोसै माने ओ दानि आथिखालनि थासारिया आ समजों लोगोसे गोबांथार सोलायनायखौ आ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोबा दानि ओ थासारिया ओरैबायदि जाबाय माने गावजों गाव फोथायलायनाया एसे खमाय खमायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ बांद्राय माने फोथायलायनाय गैलिया आरो खौसेथिनि बान्दोफ्राबो एसे जबोनो हमदों। ओमफाय गाव गावनि सायावनो ओ फोथायनायखौ लाखिनो हमदों जोंनि दानि आथिखालनि थासारिनि ओ दानि बे गोदान ओ उन जोलैनि समफोरा बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो आरोबाव दानि आथिखालनि थासारियाव जोंनि फरायनाय फरायसाफोरखौथ' जोङो गोबांथार माने रावनिबो खोथाखौ गरायनो हाया हाया आ गासैबो गावहानो बेबायदिनो आ बेबायदिनो जानबुंफोर बाहायनानै जि दा जों मबाइल होननानै बुङो इंलिसाव बेखौ बर'आव जानो बुं बुङो। बेफोरबायदिखौ बाहायनानै बेफोरनिफ्रायनो गियानखौ जों रोंजोबखाबाय। दा नोंसोरलाय सोरबाव नोंसोरलाय जोंखौ बुजायनो माबाव। बेफोरबायदि दानि आथिखालनि थासारिनि जोंनि फरायसाफोरा आ बेफोरबायदि आ नेउस सिगारनाय बोसोनखौ नेवसिगारनाय बेफोरखौ ओ जोङो माखासे ओनसोलफोराव एबा गामि ओनसोलफोराव जोङो नुयोब्ला आथिखालनि थासारिया बेबायदि सोलिनानै दं आरो नोंथां। ओ दा जोङो ओ सानो आरो बे आथिखालनि थासारिखौ फोसाबनोब्ला जोङो गोबांथार ओ माखासे खस्थ' लानानै गोबांथार ओ गोरों मानसि फोरखौ लानानै जों सुबुरन्थाइ होयोबोला दानि आथिखालनि थासारिखौबो। एसे फोसाबनो हागोन बेखौ ओ नुहुरो नाथाय जोङो गोबांथार खस्थ' लानांगोन मानोना जोंनि ओ दानि आथिखालनि थासारियानो बेनो साइन्स बिगियान आरो बिरोंदारिमिननि जौगानाया गोबांथार जानायजों लोगोसे दानि आथिखालनि ओ सोलिनाय जिबन जाफन खुंनाय बै जाथायफोराबो सोलायलांबाय थानायखौ दा दिनैहाय जोङो बांसिनै ओ नुनो मोननायखौ बेनो आथिखालनि थासारिनि हाल साल सोलिनानै जिउ खुंनाय आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथांहाबो आंनि आथिखालनि थासारिखौ लानानै ओ गुसुंयै नोंथांजों सावरायनाया बेनो दा नोंथांहाबो माखासे ए माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनां दङ नामा नोंहा?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय ओ नोंथाङा जेरै आथिखालनि सोमोन्दैहाय आथिखालनि थासारिनि सोमोन्दै बुंलांदों। दा आंबो मबेल फनखौ लानानै आथिखालावहाय जा थासारि सोमजिदों बेफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो।
औ नोंथां औ
उम मबायल फन जोंहा मबेल फन सफैनाय लोगो लोगो जोंनि समाजाराव दा माबायदि थासारि सोमजिगासिनो जों गासिबो नुजोब खाबाय नङा होमबा नोंथां। ओ बे मबेल फननि गेजेरजोंनो जोंहा ओ माखासे गोबां गथ'फोराबो गाज्रि जाबोनो हमदों। ओ जेरै बिसोरो दा ओ गावसोनि गियान लानांगौ समाव गावसोनि लेखा फरा फरायनांगौ समावहाय ओ बेफोरावहाय मोजाङै गोसो होआलासिनो बांसिनै मबेल मबेल फन बिदि फोरावहाय ओ मबेलफोर बाहायनायनि गेजेरजों ओ गावसिनि फरायनायनि समखौहाय बारहो हरगासिनो ओरैनो थांहो गारगासिनो बेफोरबायदिखौ जोङो हमदांनो हायो आरो आथि खालनि थासारिखौ नुयोब्ला बेफोरनि गेजेरजों गथ'फोरनि फरायनांग गौ ओ बेबायदि गुनि गियानि जाहै नांगौनि माखासे माबाफोराहाय दा ओ खमायलांगासिनो आरो बेफ फोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो खमायलांनाय गाज्रि जालांनाय। आरो जोंनि समाजनि जोंनि बर' समाजनि माखासे ओ आयजोफोराबो जेरै हाबा जाखानाय आयजोफोर बिसोरबो हाबा जाखानाय हिनजाव फोरबो हौवाफोरबाबो जायखिया ओ जोंनि बर' समाजावहाय बिसोरो ओ समाजारि बिजों बाहायनायनि गेजेरजों समाजारि बिजोंहाय बायदिसि ना खोथा बाथ्रा रायज्लायलायनानै सोरबा ओ संसार जाखानाय ओ सुबुङानो ओ जेनेबा आयजोफोरानो संसार जाखानाय ओ हौवाफोरजोंहाय खारफालांनाय। मोजां मोननानै बेबायदिनो गावसिनि मोजां न'खरखौ गारनानै खारलांनाय बेफोरबायदि थासारिया सोमजिगासिनो आरो जोंहा बेफ फोरबायदिनि गेजेरजों ओ मोनसे न'खरा बायनायजों लोगोसे बिसोर बिसोरनि थालांनाय गथ'फोराहाय बेसेबां दुखु दाहा सहायनाङो बेफोरबायदि थासारियाहाय जोंहा सोमजिगासिनो आरो। ओ बेफोरो मोनसे उम बिराद गाज्रि खहा एबा जोंनि गेजेरावहाय गाज्रि थासारि होननानै जोङो साननानै लानो हायो बेफोरखौहाय। ओ दा ओ जोंनि समाजारि बिजोंनि बाहायनायाहाय जेनेबा जोङो मबायल फनजोंहाय जोङो मोजां ओ माबानि थाखायसो जोङो मबायल फनखौ बाहा नो बाहायनो थाखाय जोंनो बानायनानै होदोंमोन।
औ
होन दा बेफोरखौहाय मोजां लामाजों बाहायालासिनो गाज्रि लामाजोंसो बांसिनै बाहायनाय खो नुनो मोनो आरो आथिखालनि सुबुंफोरखौहाय जेनेब्ला जोङो ओ मबेल फननि गेजेरजों जोंहा गोजान गोजान जायगायाव फाय थांनो हायैफोरखौबो जोङो नुनो मोनो समासारि बेजोंनि गेजेरजोंहाय ओ जोङो गियान लाहरनो हायो। गुबुन जायगानियावहाय जेनेबा जोङो थांजोबनो हायाना सोरबा सोरबाथ' जेन'बा फैसा फोरनि साखायबो थाखायबो थांनो हाया रांखान्थिनि आंखालाव थांनो हाया। गिदिर गिदिर बेबायदिनो हाबाफारिफोर जाबा जोङो थांनानै नायहैनो हाया। नाथाय जोङो बेफोरखौहाय मबेल फननि गेजेरजोंनो जोङो समाजारि बिजोंफोरावहाय नायबानो बेफोरखौ गासैखौबो आथि हाय नुनो मोनसै आरो। जों बेफोरनि गेजेरजों गोबां गोबां गियान सोलोंनो हासै बेफोरबायदि सोलोंनायनि अनगायै ओ जोंनि सुबुंफोराहाय गाज्रि लामाखौसो बांसिन ओ लानो हमगासिनो आरो ओ जोङो समाजारि बिजोंआव हाय जोंनि सुबुंफोरखौहाय गाज्रियै गाज्रि सावगारि जेनेबा बेफोरबायदि गाज्रि सोरबा गाज्रि राव बुंनाय बेफोरखौसो गावजों गाव सोंखारिलायनाय बेफोरबायदि गाजिब खौसो बांसिनै गोसार होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मोजांफोरखौ रावबो बेबायदि गोसार ओ मोजां फोरावहाय जेन'बा भिउसफोरबो थाङा मोजां कन्टेनफोरावहाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो आथिखालावहाय यो बे मबाइल फनखौहाय ओ मानि थाखाय दिहुनदोंमोन होनबा जोंहा गोदोनि समावहाय मबाइल फोन मबाइल फन गैयियावहाय जोंहा ओ सल'फोर खोनासंनानै आबै आबौमोननि ओ खाथियाव थानानै जिरायफानानै रायज्लायनो मोनोमोन बिमा बिफाजोंहाय मोजाङै। बेबायदिनो जिरायफानानै रायज्लायनानै जोङो गियान बुथुमनानै लानो हायोमोन आरो गथ'फोराबो ओ गावजों गाव गेलेलायनाय ओ जेनेबा बेफोरबायदि माखासे समाजनि बाथ्राफोरखौहाय बिस मिथिनानै लानो हायोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो नाथाय आथिखालावहाय बे मबाइल ओंखारनायनिफ्राय मा जादों होनबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बिमा बिफाफोराहाय गावसोरनि खामानियाव नांथाबनानै नो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो ओ मबाइल फन होनानैहाय जेन'बा गावस्रा गुबुन खामानियाव नांथाबनाय बिसोरखौ मबाइल फनावहाय नांथाबनानै थाहोनाय बेबायदिखो जोङो नुनो मोनसै आरो। जायनि जाउनावहाय दाना गथ' गथ' ओन्दैफोरनावनो मेगन गाज्रि जानाय बे बेफोरबायदि यो माबाखौहाय जोङो जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथि खालावहाय ओहोम दा बेफोरनि गेजेरजोंनो गोबां ओ गथ'फोरा गाज्रि जाबोगासिनो जोंनिया ओ सोरबा सोरबाथ' ओ बिमा बिफाफोराहाय गावसोरबो मबाइल फनावनो गोदो हाबनानै थानोसै आरो गावसोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो ओ मबाइल फनावनो थाहोनोसै बिबायदिजों गथ'फोराहाय मा जायो सोरबा सोरबा ओंखामफोरखौबो मबाइल नङाबानो जेन'बा भिडिअफोर नुवाबानो ओंखाम जाया बेबायदि हुदाबो दंसै आरो आथिखालावहाय गथ'फोरखौहाय बेबायदि खालामनाय गावस्रा आलादा खामानियाव थानोसै गथ'फोरखौ मबाइलावहाय थासोम होनोसै बेबायदि बेबायदिजों गथ'फोरनि देहायाबो मोजां जाया देहायाबो ओ गाज्रि जाबोनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो ओहोम।
औ नोंथां
बिनिखायनो ओ गथ'फोरनो मबाइलफोरखौ होनायनि अनगा जोङो बेबायदिनो दस्रा लोगोफोरजोंहाय गेलेहोनाय बिसोरखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानानैहाय गेलेहोनाय बेफोरबायदि गेलेहोनांगौ होमबासो बिसोरनि देहायाहाय मोजां थागोन बेफोरबायदिखौहाय आं सानो आरो दा बेफोरनि थाखायनो बेफोरखौहाय माखासे बेफोरबायाददि समाजारि बिजोंखौ बाहायनाय मबाइल फनफोरखौ खौ बाहायनाय बिनि बेफोरखौ होबथानो थाखाय जेनेबा दान मोनसेयावहाय खनसेसोब्लाबो फरायसालिफोराव बा गामिफोरावहाय बेफोरनि हेंथायैहाय मा माबा मोनसे सुबुरुन होनो थाखाय फं खुंनाया गोनांथार होननानै आङो सानो आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि समाजावहाय बेबायदि गाज्रियैहाय समाजारि बिजोंखौ बाहायनाय ओ मबाइल फनफोरखौ बांद्राय बाहायनाय बेफोरनि गाज्रि हुदाया जोबलांगोन होननानै आङो सानो। ओ दा बेनिखायनो ओ जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि दान मोनसेयावहाय ओ मोनसे हाबाफारिफोर खुंनानै बिसोरखौ सु सुबुरुन होनाया गोनांथार आरो ओ दा नोंथांनि सिगाङावहाय आंनि समाजारि बिजों बा मबाइल फनखौ सावरायनाया एसेनोसै दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?